हेलौ
औ नोंथां खोनादों
औ औ बेस्थ' नामा नोंथाङालाय?
बेस्थ'थ' नङा आं दायो माने फ्रियानो दं
अ अब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि बागै सावरायनो सानदोंमोन आं जायोना
औ सावराय जागोन दे
अ अब्ला मानि ओ आङो इलेक्ट्रनिक गेजेटस बे कारेन्टजों सोलिदों ओ जिरादफोरनि बागै लायरायनो सानदोंमोन आरो माने दाथ' जोंनि ओ मदार्न जुगावथ' ओ बयबो बांसिनानो होन जायो जे इलेक्ट्रनिक गेजेटसखौ बाहायो आरो माने बिनि अनगा थ' दा जोंनि सामफ्रामबोनि दिना थांनो हाया आरो जोङो फांखा बाहायो दाथ' गरम बोथोर बिरादनो नंगौना नोंथां फांखा बाहायोना जोङो साफ्रामबोनि न'आव फांखाथ' थाखायो ओरै मा होनो गोजौनि सिलिं फांखा होन टेबोल फांखा होन थाखायो बयनिबो न'आव गरमनि थाखाय आरो मा होनो सोरबा सोरबा जायहा मालदार मानसिफोर फैसा गोनां बिसिनाव एसि थायो आरो।
औ औ।
आरो बयबो जों नायनो मोनो जे सिबिंखौबो नायो। ओमफ्राय फनबो बाहायनाय जायो बिरादनो ओरैनो लायरायनो मा हो मा होनो ओ रायलायनोबा बा मेसेज गेलेलायनोबा बा माबाफोर गोनां खामानि मावनोबा जोङो फनफोर बाहायो आरो जोंनि इलेक्ट्रनिक गेजेटसखौ नायनो थाङोबा गारियावबो फैयो बेफोरो ओमफ्राय जे जोंनि थर्सफोर फैयो बेफोरबो जोंनि इलेक्ट्रनिक गेजेटसाव गोग्लैयो आरो। थ' नोंथाङा नोंनि ओ दे टु दे लाइफआव माबायदि माबायदि बुस्थुफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बेबायदि कारेन्टजों सोलिग्रा जिरादफोरखौ बेखौनो सोंनो सानबाय आरो आं
औ औ कारेन्ट होनना बुङोबा माने इलेकट्रनिक होनना बुङोबाथ' आं माने जाखिनि आंनि रोंनाय खिनिखौ फोरमायलांनि माने आंनि बाहायनायजों लोगोसे आं माने जोंनि इलेक्ट्रनिक बाहायनाय बुस्थुफोरखौ आं एसे फोरमायलांनोसै नोंथांनिसिम। इलेक्ट्रनिक होनोबाथ' जोंहा इदिनो दैडेलिक माने नांखागौ होननानै बुंनो हायो जेरै जों इलेकट्रनिकखौ दा जों जा मबाइल इउस खालामो बेफोरखौार् चार्ज होनो थाखायबो जों माने इलेक्ट्रनिक इलेकट्रिक नांगौ जायो बेनि थाखाय माने जों मबाइलखौबो ट्रनिक जों बाहायनाय होननानै जों बुंनो हागोन आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओरै फेनफोरा नोंथाङा जेरै बुंलांदों बिदिनो फेनफोराबो गोबां रोखोमनि दं जेरै बिदिनो आरो बिदिनो स फेन टेबोल फेन बिदिनो माने कुलार बेफोरखौबो जों फेनखौनो होननो हायो। बेफोरखौबो माने जों इलेकट्रनिक माने बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो मानेल इेट्रिकजों बायनाय आं नोंथांनि इलेक्ट्रिकजों बाहायखौनो होनना बुंदोंमोन नामा नोंथाङा
गेजेट्सफोर होनबाथ' इलेक्ट्रनिक जजों बाहायजानाय गेजेटस फोरफोरखौनो होनदोंबा बिनि अनगायैबो जोंहा माने मबाइलफोरखौ बाहायोबा जोंहा माने इलेक्ट्रनिकनि मे गेजेटसफोरखौ बाहायोबा जोंहा माने गोबां बिदिनो खामानि मावनो हायो माने बेफोरजों जोंहा बिदिनो सोर माने गुबुन दाबसे जायगाफोराव माने खबरफोर लानो गोनांबा जों माने कल हरनानै माने खबर लानो हायो आरो गोदो थ' बेबायदि नङामोन नालाय बेफोर गैयामोन दायो गोबां जौगाबो फाय गोदोथ' जोङो माने खायफा माने गुबुन दाबसे जायगाफोरसिम जों खबर हरनो गोनां जायोबा जोंहा लाइजाम सिथफोर लिरनांगौ जायोमोन। दाथ' जोंनि जोंनि ओनसोलफोरावबो दा बिदि नंला जोंहा बयनिबो आखाइ आखाइ बिदिनो इलेकट्रनिकजाखौ मबाइल होनना बुंगोन जों एनड्रयद आइफन बिदिनो गोबां रोखोम म द बिदिनो मोन मोनसे नाम थानाय जों माने मबाइल जों मोननो हायो आरो बेनि अनगायैबो थ' जों इलेक्ट्र'निक होनोबा दा जों दैलि लाइफनिखौ बुङोबा जों दालाय दायो माने जौगाबोनो हाया माबा नालाय जोङो दैफोरखौबो बोखांनो थाखाय माने न'फोराव जों दै माने दानिया थ' इदिनो दंखल दैखर बेफोरखौ जों बाहायनायखौ बांसिन नुला माने सेरनायफोरखौ जों माने कारेन्टनि गेजेरजों माने इलेक्ट्रनि माने बुस्थु खौ बाहायनानै माने जोङो दैफोरखौबो बोखांनानै माने गावनि समखौ बासायनो हानायखौ जों नुनो मोनसै आरो माने बेफोरखौ खौ बासायनानै माने गावनि लाइफखौ इजि खालामनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। बिनि अनगायैबोथ' जोंहा गोबां बिदिनो इलेकट्रनिक बेसादफोर दं नोंथाङा जेरै बुंदों टर्स एरि बेफोरखौबो जों माने मोनायाव जों लाइट सरनो थाखाय बेफोरखौ जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बिनि अनगाय थ' बुङोबा दायो गोबां जौगाबोबाय नालाय जों दा ओ बिनि पेट्रलनि अनगायैबो जों गारिखौ एले एक्ट्रनिक जों बाहायनायखौ नुनो मोनसै बिदिनो थम थम गारि जायखौ होनो जों पिल पिल थम थम बिदिनो गोबां रोखोमै माने नामै मिथिनो मोननाय जायो। माने जों बेफोर गारिखौ बाहायनायावबो जों माने इलेक्ट्रक नांगौ जायो आरो माने इलेकट्रनिक नांगौ जायो। दायो जों बेफोर बेनि अनगायैबो जोंहा ओरै कारफोरखौबो जों माने कार बास बेफोरखौबो जों माने इलेक्ट्रकजों सालायनायखौ नुनो मोनो आरो दानि जाव माने गोबां जौगाबोबाय नालाय इलेकट्रिक जों बाहायो होननानै मि थनो मोनसै आरो माने गोबां बिदिनो बेटारिफोराबो पावार जाबो माने बहनगासिनो दं बिनि जाहोनाव माने जों कारफोरख खौबो दायो इलेक्ट्रिकजों सालायनो हायो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो। बिनि अनगायैबो जोंहा बिदिनो गोबां इलेक्ट्रनिक बुस्थु बेसादफोर दं मुवा बेसादफोर आ नोंथाङाबो एसे फोरमायबावदो नामा नोंथां?
अ अ। दाथ' जों नै गेसनिबो माने गेसजों जों सङो मायोमोन ना गोदोहायथ' अरजोंसो सङोमोन जोङो माबायाव अरदाबावसो सङोमोन जे बन लगायनानै ओमफ्राय दाथ' बिनि उनाव जोंनाव गेस सफैबाय गेसनि उनावबो दा जों इले ट'नि गेजेरजोंनो ओ संनो खावो ओ हायो आरो जेरै जोंना बे हस्टेलफोराव सिरि सिरि बाहायखुमायोना मानसिफोरा केेटेल होननाय इलेक्ट्रिक केटेल ओ बेफोरावनो ओंख्रि बो संजाबावो ओंखामबो संजाबावोसो ओमफ्राय ओ इन्डाक्सन बिराद माने दा गेसनि आंखाल जादोंमोन ना मोनसे समाव दाख्लै दाख्लैसो बाावाखै बे समाव इन्डाकसन बयबो बिराद बायदोंमोन आरोना कारेन्टजों सोलिग्रा बुस्थु बेहायनो सङो बेहायनो प्रेसार कुकारजों संजायो बेहायनो
औ
मा होनो ओंख्रिबो संजायो बेखौ बिराद बाहायदोंमोन बेबो मोनसे एसे जोंनि फैबाय आरो ओ इलेक्ट्रनिक गेसनि गेजेराव आरो दंबावो बिदिनो जे जोंनि माबा मा होनो बेखौ ओ एयार फ्रायार होननाय मोनसे बुस्थु फैदों जे दानि बयबो बाहाय खावदुमफोरखौ जायफोरा थावनि बुस्थु बिराद जानो बायो जायफोरा बिराद माने ओ मोदोमखौ मोजां ओमफ्राय ओ हेलदि दोननो सानो आरो बिसोरो एयार फ्रायाराव बुस बुसथु संनानै जायो आरो बिदिनो ओरैनो थावखौ एसे होफानानै जेरै जोंनि गेसावथ' बिराद थाव होनांगौ जायोना बेखौ मोनहोनायनि थाखाय बुस्थुफोरखौ जोंनो बेफोरखौ एरफायाराव संनानै जानो सानो मानसिफोरा आरो बिदिनो जों नायनो थाङोबा ओ मा होनो औ औ रेफ्रिजेरेटर बेबो फैदों जोंनि इलेक्ट्रनिक गेजेटसआव आरो इनभार्टार दाथ' कारेन्ट ओ जायफोरा टाउनाव थायो बिसोरो बांसिनावानो इनभार्टार लायो आरो कारेन्ट थांनायनि माबा ओ उसुबिदा जे जाबाय थायोमोन बेफोरखौ ओ बयबो सहायनो हायैनि थाखाय इनभार्टार लादों आरो। ओ जे था थाखाय दा बांसिनानो टरसखौनो बाहायबावलासो आरो आरो दानि जुगाव जों नायनो थाङोब्ला ब्रास सिमथाय इलेक्ट्रनिक ओंखारबाय आरो। अट'मेटिक अन जाग्रा एसे गावबागाव सुइस अन खालामबायबो आरो गावनो अन जाबायबो बिदिनो ओरै स्कुलफोरावबो जोंनि स्कुलफोरावबो इलेकट्रनिक बुस्थु बाहायोमोन। मानो बाहायो होनोबा बे सकफोरखौ जेला जोङो लिरो अब्ला जोंनि मेगनाव हाबो आरो बे सिथर जायो हांलानो खस्थ' जायो। मानि मेगन हाबबा माने मानो मोजां नङा आरो जोंनि थाखाय बे बुस्थुआ बेखायनो जोङो ओ स्कुल कलेजफोरावबो बे माबाखौ बाहायो आरो ब इलेक्ट्रनिक गेजेट जे थायो जोंनि।
औ औ
मा होनो बिदिखौ डिजिटेल बर्ड डिजिटेल बर्ड बाहायो आरो बेहाय जों सकबो बाहायनांला। बे डिजिटेल फाउन्टेन जे थायो बेजोंनो जोङो लिरनो हायो। अब्ला साबसिनबो जाबाय बेहायनो खोमोर बेहायनो लिर बेहायनो फोरों। ओमफ्राय बेहायनो जोङो मा होनो इन्टारनेटाव थांनानै नायनोबो हाबाय बुजायनोबो हाबाय माबा मोनसे बुस्थु देखायनानै माबा मोनसे सावगारि देखायनानै जों बेजों बुजायनोबो हा हाबाय आरो। स' जुदि ओ आङो बुंनो थाङोबा इलेक्ट्रनिक गेजेटसआ जोंनि मदार्न जुगजों थाङै थाङै बिराद नांगौ बुस्थु बिनि अनगा दा जों थानो हाला आरो। नंगौना नोंथां?
दा बुङोबा जों माने फेनफोरखौ खौबो लाना बुङोबा माने बोथोरा जिबायदि ओरै दंफां लाइफां बेफोर दाननायनि जाउनाव जोबोद बोथोरफोरा माने दुंथाया जेरैबायदि गरम जाबोदों जों दा इलेकट्रनिक जों माने बे नों जा बुंदों इलेकट्रनिक गेजेटफोर गैयाबा माने जोङो थानो हाया होनना बुंनो हागोन आरो। जेरै दा गरम बोथोर। बोथोरनि थाखाय गोबां जायगाफोराव बिदिनो सुबुंफोरखौ थैसोनाय नुनो मोननाय जादों। बेफोरखौ जों माने बेफोरखौबो जों माने निउसफोरावबो नुनो मोन्नाय जायो आरो बेखौ नुनायखौबो जों इलेक्ट्र'निक माबा गेजेटसफोरजों नुनाय जादों आरो जों माने रैखाथि मोननो थाखाय माने जोङो एसि फेन बेफोरबायदिखौ जों बाहायनानै माने गावनि जिउआव माने एसे बा हेल्प लाबोनायखौ जों नुनो मोनसै आरो। माने बिदिनो सुबुं माहारियानो बेफोरखौ बारायदों होनना बुंनो हायो बे गरमफोरखौ बुङोबाबो बिसोरनि थाखायनो सुबुं माहारिया दंफां लाइफां बिफां दाननायनि जाहोनफोरावबो बिदिनो दारिमिनफोर लुनायफोरनि जाहोनफोरावबो बेफोर गरम फोर बांबोदों होननानै जों बुंनो हायो आरो दा जोङो बेफोरनो माने आरो इलेक्ट्रनिक होनोबाथ' दा जोङो माने गोबां जौगाबोबाय होननो हायो आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो माने गोबां बिदिनो। ओ मबाइलफोरावबो जोंहा माने इलेक्ट्रनिक बुस्थुफोराव माने गोबां गोदान गोदान फिसारफोर सोनायखौ जों नुनो मोनबाय थायो आरोना जेरै जों मबाइलफोराव बुङोबाथ' जों माने बिदिनो आपडेट जाबोबाय थानाय जों नुनो मोननाय जायो माने गोदान गोदान फिचारफोर सोनाय। बेफोरनि गेजेरजों माने जोंहा गोबां बिदिनो दानि जुगाव माने गोबां समखौ जों माने इलेक्ट्रनिक बुस्थुफोरखौ बाहायनानै जों रै खा मोनोबा बिदिनो सम बासायनो हायो होननानै जों बुंनो हायो आरो। आ बिदिनो एलेक्ट्रनिक होनोबाथ' गोबां बिदिनो दंबावो जोंनि सावरायलायनायाबो जासिगोन नामा नोंथां नोंथांजों माने आं गोबांखिनि इलेक्ट्रनिक माने मुवा बेसाद फोरखौ मोनो बिदिनो मिथिनो मोनबाय नोंथांनिफ्राय नोंथांजों माने सावरायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोननाय मोनबाय आरोना नोंथां। आ होमबा नोंथां जोंनि बे सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो आङो दोनथ'नो सानबायमोन आरो ना नोंथां।
अ जागोन दे नोंथां बिदिबालाय।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।